हेल हेलौ।
औ आंनि माखा औ खोनादों खोनादों आंनि खोनादोंना मोजाङै?
ए नोंथां नोंनिखौ एसे थाबथा थाबथा खोनादों। औ खोनाबाय दे एबार। आं नोंथांनो नोंथाङा मा? खालाय गासिनो?
आङो? गरम नालाय ओ ओरैनो जेनेबा बा गोबां साया सिङाव जिरानाय जिरायना दं आरो नोंथाङालाय मा खाबाय दं?
आङो दसे उन्दुग्लांना दं नों
औ-औ
फन हरनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों एसे खोथा सावरायनोसो नागिरदोंमोन नोंथाङा
नङा दे सावरायनो हागोन दे।
नोंथां
आं दा नोंथांजों औ
मा आयदानि सायाव माने सावरायनो होननानै हरनाय जादों एसे फोरमायना होदो।
आङो नों थाङ जोंनि मा माखासे न'आव थानाय जिब जुनारनि बारि बे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां खावलाय जागोन ना?
औ जागोन दे
दा नोंथांमोनाव औ
औ
हेलौ
औ औ जेनेबा नोंहाथ औ खोनादों
आङो नोंथांनाव औ खोनादों खोनादों नोंथां नोंथांमोननाव नख'राव मा मा जिब जुनार दङ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन हागोन हागोन जेनेबा जोंनि न'आव एबा जोंनि ओनसोलाव जेनेबा बांसिन जेनेबा अमा अमाखौनो फिसिनाय जायो अमा एबा बोरमा दाउ ओ मोसौ ओ बेफोरखौ फिनाय जायो आरो ओ जेनेबा अमा अमायाथ' जेनेबा बयनिबो नखराव थाखायो जोंनि रायजोआव जेनेबा ओ गामि ओनसोलनि नालाय। बिदिनो अमाफोरा मा जायो होनबा बिसोरनो जों जेनेबा ओ माइरं माइरंखौ रुयो माइरंजों गुन्दै होनाय जायो आरो ओ जेनेबा सम सम जौ फोरबो सावनाय जायो नालाय ओ बेनि अफ्रिखौबो होनाय जायो आरो अमानो ओ बोरमा बोरमानोथ' जों जेनेबा खायसे बोरमाखौ दुब्लि फोथाराव जेनेबा दहर होनाय ओ हैनाय जायो ओमफफ्राय खायसेखौ न'आवनो जेनेबा बेरा एंखेनानै बेयावनो ओ दंफां बिलाइ एबा बिसोरनि थाखाय दाना होनाय जायो आरो दाउफोरनोथ जों जेनेबा जों जानाय माइरंखौनो एबा माइफोरखौनो होनाय जायो। ओमफ्राय मोसौ मोसौखौथ जों जेनेबा दा दैज्लां दैज्लङावथ जेनेबा दुब्लि फोथाराव जायगा गैया बिसोरनो जिगाब जि जिगाबखौनो होनाय जायो जे जे मेसेङाव माइ हानाय जि जायो बेखौनो जोङो ओ दोननाय जायो दा दैज्लांआव बेखौनो होनाय जायो बिसोरनो ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जे ओ मा मा फिसियो नोंसिनि ओनसोलाव एबा नोंसिनि न आव एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां थां मानो हाया जानो। जों हानाव दा दङ मोसौ दङ बोरमा दङ अमा दङ आरो दाउ दङ मानसबो दङ आरो जोंहानाव दाउ दुलाबाथाबो दङ नोंथां दाउ दुलाबाथाखौ बोरै मिथियो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
आंथ' मिथिया नोंथां एसे खोन्थानो हागोन नामा नोङो।
औ नोंथां दे खोनासं जोंहानाव दा दाउ दुलाबाथा गिबियावनो दाउदैखौ बायनानै लाबोदोंमोन जोंहा दावदैखौ बायना लाना नायनि उनाव मोनसे मेसिन दं आरो नों थां दाउदैखौ गहोग्रा बे दाउ बिमा गैयाबाबो माने दावदैया गनो हायो आरो माने गुदुं जानानै थाबाय थायो बेखौ कारेन्टजों बानायनाय जा न'आवबो बानाय जायो। न‌आव दा जोङो बे नानि कार्टन दंना नोंथां
खौहाय जमा जमायैनो खाजाबनानै लाजोबनानै गेजेराव हाखना होनाय जायो आरो गेजेराव हाखना होनायनि उनाव बेहाय लाइट होयो गुदुं जाग्रा लाइट आरो बेहाय फांखा होनाय जायो जायो। माने सिंनि बारहावाखौ बुखारारग्रा फांखा थ जेब्ला दाउदैया मेसिन सिंनिफ्राय जेब्ला ओंखारो अब्लाथाय बे दाउसा फिसाखौ माने दाउ दोलाबाथा फिसाखौ बेहाय दोनहरनाय जायो। आरो जाहाथे बिसोरो गरमैनो थायो मोजाङै थायो।
ओमफ्राय बिसोरनो बे सिङावनो आदार होनाय जायो दै होनाय जायो जेब्ला बिसोरखौ जोबोद आदर लानांगौ जायो नोंथां नङाब्लाथाय बिसोरो थैयो आरो थ बिनि थाखायनो बिसोरनो समाय समायावनो दैखौबो होनांगौ आदारखौबो होबाय थांगौ आरो बिसोरनो सम सम गोजौआव खोबना दोननाय कार्टनखौबो बोखारना होनांगौ आरो नङाब्लाथाय बिसोरो खस्थ मोनो बिनि थाखायनो। आरो जोंहाथ मोसौ दङ मोसौ बेखौथ फुङावनो दुब्लियाव खाहैयो जोंहा आदार जानो गिबियावनो दा जोंहाथ मोसौ फिसा दं नालाय फुङावनो सिथखारनायनि उनाव गाइखेर सेरना लाग्रोयो उनावहाय मोसौखौ खाहैयो दुब्लि बारियाव आ
आरो बोरमाखौबो बोरमाखौथ ननि खाथियावनो बिफां सायायावनो खा दोनो आरो जेराव हाग्रा एबा बिसोरनि गांसो दङ बेहाय खानानैबो बोरमायाथ सान्दुंङाव थानो हाया नालाय ओंखायनो सायायावनो खाना दोननाय जायो आरो अमाखौबो ननि उसुं खाथियावनो अमा गन्द्रा लुनानै दोननाय जादों ।
बिसोरो जोंहाबो दा माइरंखौ ओ माइरंआव बे सम सम जानाय ओंख्रि संनायनि आलुफोरनि जोगोनारफोरनि बिगुरफोरखौ रुनानै होफानाय जायो आरो थासखौबो रुनानै होफानाय जायो आरो। आदाराव आरो गुन्दैजों लानानै आरो दाउआथ एंखुरखौनो जाखायो। ओंखायनो एंखुरखौनो होयो आरो दाउनोबो हांसोयाबो ननि ख्रियावनो मालाय हारसिं बेराय बेराय जाहैयो बिसोरनोबो एखे ओंखाम होयो आरो बिसोरनो । ओंखामखौ दा नोंथाङा मिथिबायानो जानांगौ ना लाबाथाखौ बोरै फिसिनाय जायो।
औ औ नोंथां औ औ आंथ माने मिथियामोन। नाथाय नोंथां औ बि सावरायनायनि गेजेरजों मिथि मिलायो नङा होमबा ।
औ नोंथां ।
दाथ होनदों जेनेबा बा हांसोनो ओ जेनेबा ओंखाम बिखौनो होयो होननानै नंगौना माबा फोर जेनेबा ओ बिदिनो गुबुन आलादा दा जेनेबा आदारफोर होनाय जायो नामा जेनेबा बाजाराव मोननाय बेफोरखौ होनाय जायो नामा
बेफोरखौ होनाय जाया नों नोंथां नआव जिखिनिमोनो बेखौनो होनाय जायो
औ औ जेनेबा आंथ मिथिना मोनदों जेनेबा गोबां मानसियानो जेनेबा बाजारफोराव जेन ओ माबा मोनसे दान दं आरो जेनेबा बेखौ होनाय जायो होननानै खोनाना मोनदों आरो बेनिखायनो आं माने होयो नामा बेफोरखौबो होननानै सोंदोंमोन आरो जेनेबा जोंनि नआव फिनाय जिब जुनार औ आं मोनसे सोंथि सो सांदों नोंथांनो जेनेबा ओ जों नआव फिनाय जिब जुनारनो जेनेबा बिदि गुबुननि आलदा बायनाय एबा माबाफोर मुलि ओ होनाय होबा मोजां जायो ना जाया आरो जेनेबा गोबां मानसियानोथ जेनेबा थाब देरनायनि थाखाय थाखाय होनाय जायो ना बेफोर मोजां नंगौना नङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां आंनि मथेबाथ बेफोरबायदि होनाया मोजां नङा माने बिसोरो जे जागोन बेजोंनो देरलांखागोन लासैनो बिसोरखौलाय मानोथो हटादनो देरनायनि मुलि होनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ माबाफोर बेरामफोर जायोब्ला होजायो आरो मेडिसिन मुलिखौ खिन्थु बिदि थाब थाब देरनायनि मुलिखौ जोंहा होआ नोंथां नोंसोरना होबाय बायो नामा
ओ जेनेबा जोंहाथ होआ होनाया नाथाय ए गोबां सुबुंखौनो नुयो दि बिदि होनाया मोजां नङा आरो मालाय गावसनि बैजों गावसनि समदाबा देरगोन बिसोरखौ मानो बिदिनो मुलि होनानै हथादनो फेदेरनाया ़ जोबोद गोरोन्थि आरो माना बिसोर खस्थ मोनो नोङा बा जेनेबा बे देरनांगौ नङि खौ मुलि होनानै फेदेरबा बिसोर खस्थ मोनखागोन नङा होमबा आं माने बेखौ बिदि होनाङा एबा खालामनाङा सानो आरोना नाथाय मानसिफोरा फालांगि खालामनो एबा फैसानि थाखाय बिदि खालामनाय ओ जायो दां
औ नोंथां खायफा बिदिनो खालायो
औ
ओ ओमफ्राय जेन अमा एबा जुनारफोरखौ खौबो जेनेबा ओ मुलि होयिखाय माने जानो मोजां जायो नङा होमबा बिदिनो ओ गुबुननि जेनेबा हासार होनाय एबा मुलि होनाय बेफोरखौ जाबाथ बांसिनानो जेनेबा बेराम जानाय बिदि खोनायो नङा होमबा
औ औ नोंथां जोबोद खोनायो बिदिखौथ बिदिखौथ दा नुनोमोनगासिनो नो नोंथां
औ औ ओ अब्ला नोंथां आं माने नोंजों नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो जेनेबा आं दुलाबाथा दाउनि बागै मिन्थियामोन नोंथाङा आंनो जोबोद गोबोरैनो फुवारै ओ फुवारनानै खोन्थादों आं माने ओ गोजोननाय मोनदों आरो नोंथाङा बेफ
औ दे नोंथां समाबो जाबाय बिदिब्ला दोनथनोसै नोंथां
गोजोननाय थाबाय।